मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासि हरनाय थाबाय।
औ
आं दा, नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो दंगासिनो।
नोंथांजों आं गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
दे बिदिबा आं सावरायलांनोसै।
औ
गाननाय जोमनाया बर'फोरनि उम बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ आजै आजौमोननिफ्रायनो मोनबोनाय दोहोन होननानै बुंजायो आरो। ओ गाननाय जोमनाया इन्दि जि आरो हिन्जावफोर गानग्रा रिहा मेख्लाफोरखौ गोदो बर'फोरा तिपबतनिफ्राय लाबोफानायमोन होननानै मिथिगौ आरो। इन्दि मुगा आरो पात बे मोनथामानो मोनथामानो आथिखालाव असमिया माहारियारि जिउ खांनायाव दानाय लुनाय सिल्पनि बायनानै मोनि दोहोन होननानै बुंजायो गोजां बोथोराव इन्दि सिनि दुंगुर आरो गोलोम बोथोराव फ नि गुसु सुदेम मोननाय आसामनि बोथोरजों खाबजानाय बे मोनथाम रोखोमनि जिया गमा मायैबो बेसेबां बेसेनजोंनो मोननो थाङि दोहोन आरो बेफार फालांगियाबो बेफार फालांगि खालामनायावबो बे मोनथाम रोखोम रोखोमनि जिनि मोजां हाथाइ दं होननानै मिथिगौ खामायनायनि जेरैहाय राहा गैयि रान्दि हिन्जावफ्रा गोरिब दुखुथिया न'खरा इन्दि सि फाननानै गावनि थां थांनानै थानायनि राहा लामायाव हेफाजाब मोनबोदों आरो मुगा आरो पाथनि जि दानायखौ आथिखालाव बर'फ्रा नागारजोब्बाय इन्दि जिखौ' दानाय नुसै इन्दि जि दिहुननायाव जेसेबां खस्थ' नाङो बेनि लेखा बेसेन मोनोैयाव बर'फोराबो इन्दि जि दानायखौ नागारनो हमदों होननानै बुंजासै आरो बर' हौवाफ्रा आथिखालाव गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ बोजबना लाबोबाय बेखौ जों बयबो मिथिखागौ लंपेन्ट पार्ट हाफ पेन्ट हाफ सार्ट फुल सार्ट हावै सार्ट कर्ट नेगथाय बायदि बायदि नैथियाव मुसलुम मुस्लिमनि गाननाय जोमनाय जेरै पार्सियान कट फायजामा बायदि बायदि थामथियाव भारतनि गाननाय जोमनाय जेरैहाय सुरिया दधुथि गामसा बायदि बायदि बेफोरखौ बर' हौवाफ्रा बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनि समाव बर'फोरा आरो असमिया हौवाफोरा गावखौनो सासे गोजौ थाखोनि मानसि बायदि दिन्थिनो दुथि एबा मुगा फाथो जिनि गस्ला गाननानै गोदोनियाव सेलें पार्टनि जि सारखोना गरआव गाखोनानै मेल मिटिंफ्राव थांनायमोन आरो दानि दिनाव गावखौ रायजोनि सिबिसुलानि सिनायथि होनो मानसिफोरा कर्टनि लाव पान्जाबि गस्ला आरो हर्कनि धुथि गाननाय नुसै जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा गावखौनो न'खर एबा लेखा गोरों सोद्रोम दिन्थिनो बेनो जि थेरिलिन एबा बेस् गोसानि जि गानो बेखौ जों नुनो मोनबोदों गार' हौवाफोरा नखमा आरो लक्सकरफोरा बर'आव लावदुम जि खाव खानानै गावसोरखौनो गो आरो बिसार खुंगिरिफोर सिनायथि होनायखौ जों बेखौ मोनथिबोदों आरो बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायखौ खावनै रोखोमनि रानो जेरैहाय दख'ना आरो मेख्ला जोंनां गनि जलफाइगुरि आरो गवालपारा जिल्लानि धुबुरि महकुमा क'क्राझार महकुमा आरो गालपारा महकुमानि सोनाब हालामनि बर' हिन्जावफोरा जेरबायाव दख'ना गानो हायेनारि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बर'फ मे गख्ला गाननायखौ जों मिथिनो मोनो हाजोआरि आसामनि सा कासारिनि दिमा सा कसारि त्रिपुरानि त्रिपुरा कसारि गार' हाजो आरो सानजा पाकिस्ताननि हाजं कसारि हिनजावफोरा सानजौ गांसे आरो सोरबायाव गांसे जि गाननायखौ जों मिथिबोदों आरो। बर'फोरा दख'ना आरो मेख्ला बायदि गाबनि आगर एरनानै मेगनाव गोलैथाव जि गानबोनो गानबोयो दख'नाफोरनि रोखोमफोरखौ नायनानै गुबुन गुबुन मुङै मिथियो जेरै दख'ना थावसि ओ दाउथु गद' फारौ मेगन साला माथा बेफोरो आरो। दख'ना सरासनस्रायै ओ मुगा गोलावैै दानाय जायो। बायदि गे गाबनि खुन्दुंजों आ गर एरनाय दख'नाखौ दख'ना थावसि होननानै बुङो। दख'ना थावसिखौ बैराथिफ्रा गाननायनि नेम दङ। दाउथु गद' दाउथु गोदोनानि गाब बायदि दख'नाखौ दावउथु गथ' बुंनाय जायो फारौ मेगन ओ फारौ मेगननि बायदि आगर एरनायखोजो गोनां दख'नाखोबौ फारौ मेग गन दख'ना होननानैबो बुङो आरो। आगर गैयालासे सरासनस्रायै दानाय दख'नाखौ सालामाथा होननानै बुङो बर' हिन्जावफोरा मोदोमाव जोमनो बायदि गाबनि खुन्दुंजों आगर बासिनानै जि दानानै लानानै जि दानानै लायो। ओ जोमबायग्रा जिखौ आलन होननानै बुङो। ओ साफा साफा बर' हिनजावफोरा आगर एरफब ना दख'ना आरो मेख्ला गाननानै मोदोमाव जोमबायग्रा आबर आफाय गोनां आलन जोमफायनानै दाबसे जायगायाव ज' थाङोब्ला मोनसे बिबार बायदि ओ समायना नुलायनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो। बर' हिन्जावफोर दानाय ओ बिसना बग्रा जिया बायदि बायदि महरनि जायो जेरै दाहा दारहा महर हारि हानि खम बायदि बायदि थिलिप बग्रा फालि आरो गोदोनायाव आलायग्रा आर'नाइ जिनि आगर आखाइफोरा नायबाय थाथावथाव बेबायदि दानानै लायो आरो बर' हिन्जावफ्रा। दानि हाथायाव बेफोर गोनांथिया बांसिनानो हमबोदों नाथाय दानायनि खस्थ'खौ नायब्ला गाहाम बेसेन मोनियाव आगर एरनाय जि दानानै फाननो गोसो जालिया आरो। बर' हिनजावफोरा गावसोर गाननाय जिफोरखौ खमला एबा गोमो जारें गाबखौनो बांसिन हामजायो आरो बेफोरखौ बांसिन दानानै लायो। ओ मोदोमाव जोमबायनाय जिनि गोसोम एबा आखासि गोथां गाबखौनो मोजां मोनो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गाबफोरबो एसे एनै हामजायो ओ आंनि जिनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाफोर सावरायनोमोन नामा?
आ नोंथां सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि दामग्रा देग्रानि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों। उ दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जोंहा गावसोरनो बानायनानै लानाय माखासे दामजुफोर बेफोरो दंखायो जोंनि बर' समाजावहाय बर'फोरा जोंना ओ मोसानो मेथाइ खननो नो बेबायदिनो दामनो बेफोरबायदियावहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा आरो जोङो बर'फोरखौहाय खाबु मोनोब्लानो बेफोरबायदि मोसानाय, रंजानाय, दामजु फोर दामनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि जोङो मोसानाय, मुसुरनाय बेफोरबायदियाहाय जेन'बा जोंनाव दामजुफोरा माब्लानिफ्राय जोनोम मोना बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोना आरो माब्लानिफ्राय जोनोम मोन्दों जोङो माब्लानिफ्राय मोसानो रोंजेनदों बे बेफोरखौ जोङो मिथिया नाथाय ओ बिनि सोमोन्दैहाय जोङो ओ बे मोनसे सल' दङ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेनि सोमोन्दै बे बे सल'खौ खोनायोब्ला जोङो बेनिफ्राय सोमजिदों होननानै जोङो हमनानै लानो हायो आरो जेरै ओमफ्राय जोंहा जारा फाग्ला
जारा फाग्लानि बिह बिहामजो मंग्लिखौहाय नागिरनाय सल'बाथायावहाय जेरै ओ रोजाबनाय मोसानाय दामग्रा देग्रा बाहायनायनि खोथाफोराहाय जोंहा रोखा -रोखा बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्रायनो जोङो बिजिरनानै नायोब्ला जोंहा बुंनो हायोदि जारा फाग्लानि समनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेरावहाय दामग्रा -देग्रा बेफोरबायदि बाहायनानै ओ मोसानो रोजाबनो रोंदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। बर' समाजावहाय। बर' समाजनि दामजुफोर दामग्रा, देग्रा होनबाथ' जोंहा गोबां दङ। औ जेरैहाय औ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा ओ गंगोना, थरखा बेफोरबायदि जोंहा गोबां दामग्रा, देग्रा दङ बर'फोरनि गेजेरावहाय बेखौ जोङो गावसोरनो बानायनानै लायो। बर'फोराहाय गावसोरनो दाननानै लायो गावसोरनो ओ बेफोरखौहाय थियारि खालामनो हाखायो आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो। ओ दा जथा होननानै बुङोब्ला जथाया माबायदि बे माबायदि दामजु बेखौ जोङो ओ माबायदि होननानै बुङोब्ला जथाया जादों मोनसे खासनिफ्राय बानायनाय रोखोमसे दामजु आरो। खाम, सिफुं, जथाजोंहाय थाल हमफानो थाखाय मोजाङै गोरोबफाहोनो थाखाय बे दामग्राखौहाय जोङो दामनाय जायो बर' हारियाहाय ओ‌ मोजांसिन खहाब गोनां जोंहा खोनानो थाखाय बे जथाखौहाय खाम सिफुंफोरजोंहाय जोङो दामफानाय जायो आरो। खासनि खासनि खुरै बायदि फिसा फिसा ओ रोखोमसे ओ बे खुरै बायदिखौनो गेजेरावहाय गब्लं खालामनानै दिरुं लागायनानैहाय आखाइ फारनैजों मोननै लानानै दामनाय जायो आरो बे जथाखौहाय‌। बे जथाखौ जोङो गोबां ओ जोंहा माखासे मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि जोंहा माखासे फोरबोफोराव जोङो बाहायनाय जायो जेरै बैसागु फोरबो बे फोरबोआवबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ज'थाखौहाय जाबख्रिं होननानै बुङोब्ला जाबख्रिंया जाहैबाय ओ बेबो खासनिनो फिसा दाब्लेब्ले दुलुर -दुलुर आरो। गोबा खावख्लाब दंफांनि दानना ओ फारला ससेयावहाय देथाबनानै बानायनाय दामग्रा देग्रा आरो बियो बे दामग्रा देग्राहाय ओ जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोबोर आंगोथार आइजोफोराहाय गुबुन दामग्रा देग्रा गैयाब्लाबो जाबख्रिंजोंनो ओ गोसो होस सार होसार रंजा बाजा खालामनो हायो आरो जेरैहाय सिफुंफोरखौथ' आइजोफ्रा बांद्राय दामा ओ बेफोरखौहाय दामनो जोङो ओ सेंग्राफोर गैयाबा बर' आइजोफोरा गावसोरनो जाबख्रिंल' दामनानैबाबो मोसायो आरो जाबख्रिं मोनबानो बिसोरनो गुबुन जेबो दामग्रा नाङा होननानै ओ बर' आइजोफोरा बेजों जोंनो जोबोद गाजा गोमजायै मोसानो हायो। खाम खामा जाहैबाय बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनसे आंगो दामजु आरो खाम खामाहाय बर'फोरनि मोनसे आंगोथार दामजु बेखौहाय जोङो गावनो दाननानै लायो। खामखौबो ओ बेखौ बानायनो थाखाय मा खालामो बिगुर थुमनानै आखाइ एबा गनजोंहाय बुनानै गोम सारहोनाय दामग्रा देग्रा बेबायदि दामुजु आरो बियो खामखौहाय दंफां ससेखौ खुरनानै ख्ला खालामनानैहाय फारनिबो मोखाङाव बिगुरजों थुमथेनानै बेखौ आखाइजोंहाय बुनानै ओ गोमसारहोनाय जायो आरो ओ गोदो गोदाय बर'फोरा खामखौहाय गावबा गावनो दाननानै लायोमोन ओ नाथाय दानियाहाय जोङो बांद्राय बेबायदि दाननानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनला आरो बेफोरखौहाय गुबुन हारिनोसो गुबुन हारिनि मानसिफोरनोसो दानहोनायखौ जोङो नुनो मोनसै बर'फोरनि खाम दाननाय खाम थुमनाय खि लिरनायफोरजोंहाय बायदि नेमखान्थि आरो सुबुं फोथायनायफोराहाय सरजाबफानानै दङ जेरैहाय खाम थुमनाय खि लिरनायफोरावहाय थुनग्रा मानसियाहाय ओंखाम मोनजाया होननानै फोथायो आरो ओ बिनिखायनो गोदोहाय मा खालामोमोननो खाम थुङोब्लाहाय हाग्रा बारियावसो थुंहैयोमोन नो खाम थु खामग्राफ्राहाय जि जोमबो गाननो मोना होननानै सुबुं फोथायनाय दंमोन आरो बेफोरबायदि माखासे खाम बानायोब्ला जोंहा माखासे खोथाफोर दंमोन आरो। सिफुं होननानै बुङोब्ला सिफुआबो बर'फोरनि मोनसे जोबोद आंगोथार दामजु सिफुंखौहाय बार सुनानैहाय रिंखांहोनाय जायो आरो बेयो मोनसे बार सुनानै रिंखांहोग्रा रोखोमसे ओ बियो दामजु सिफुंजों लोगोसे गंगोना गंगोना आरो बायदि मैया फम्फाफोरखौहाय बारसुनानैहाय रिंखांहोनाय जायो आरो ओ बेखौहाय ओ बर'फोरनि लावखार